खोना
खोनादों
औ औ खोनाबाय दा औ आरो होनदोंमोन माने खामानियाथ' बिदिनो दा एसि दाब्बायावसो जागोन बेबायदिनो बि आइ पि दाब्बायावहाय बैदियानो आरो दाब दाबायाव नङा आरो खामानिया बे एसि दाबबायाव माने जोंबो बेयावनो थानांगोन आरो दे एखमबा जों बिदिनो जेन ओ ट्रेनफ्रावथ' एसे एनै बिदिनो बे एसि दाबायावबो एसे ओ जेनेबा मेथाइ दाखोर बा माबा माबि दाखोरफोर एसे एनै जायोना बेखौबो जेनेबा एखमबा जों समाव सि थुमला बायनांगोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बेयावथ' माखासे हो
फोरखौ फांनांगोन एसे एनै
बे बदियाव आरो जेनेबा बेयावथ गासिबो उन्दुनाय थानाय जाजोबोन आरो जि जोमफोर बे ट्रेननि माबाखौहाय जोङो थाल लानांगोन माने सोरबा सोरबा सोरबाथ लानानै थाङोना बेफोरखौ जोङो दायथ लानांगोना नायनांगोन ओमफ्राय माने बेबायदिखौ लाङोबा बै दाब्बायाव सोरनि माबानिफ्राय माबा बुस्थुफोर गोमादों नामा बै माबा दाब्बायाव जेनेबा हमनानै लाबाय आं दंमोनलायनो जों सानैदोंजों दंमोनलायनो होमबा बै जों सानैनि बेथननिफ्राय सि दानबाय बिदिलाइनो मिथिबाय ने फुल नाजोबनांगोन‌ आरो दा जों दाब बा खथा मोनसेखौ जों सानैजोंनो नायजोबनांगोन आरो बेबायद
उम खना मोनसेयाव सासे नामा
ओ
खथ खथा मोनसेयाव सानै सानै आरो दाबा मोनसेयाव मोने ओ
न्दों
ओ दामबा मोनसेयावथ बिस रुम थानो मोननै ना मोनथामस योमोनलाय र एस एसे गोलाव जायोलै फैसा होनायालाय
ए एसि दाबबा नालाय बियो दाबबा मोनसेयाव सानै सानै-सानै जेनेबा जों बेफोरबादिनो थिख बेखौथ बुनो हा हालालै
औ
आबा जाहैबाय बे मा होननांगौ बेखौ हो
ओ अमा अरगासिनोलै जारलास बे
ए आयं हरदोंमोन नै आंनाबो दा रालायदो दाहाय मानि माने पन्द्र हाजार होनदों आरो
औ
दिन हाजिरासो जाहैबायमा सानसेआव फन फासस' थाखा
अम जानाय-जानाय थानाया जानाय थानाया फ्रिबाथ' जायो मिलायो जानाय थानाया फ्रि नङाबासो मिलाया
ट्रेनावनो हनै सबिस घन्टा ओमफ्राय नोङो जेनेबा बावनो खामानि गैयाबो बावनो थाबाय थानांगोन नोङो जेनेबा औ ट्रेनावनो जाहैबाय जेनेबा सब ओ वाइस बेफोरबायाददिबो जानो हागौ माने आं दाख्लै थांनाय जायाखै माने बाय'डाटा हैखांनायनि सानसे उनावहाय बुजायनो लेंंहरफिनदोंमोन आरो ट्रेनिं जाग्रोगोन होनखा होनखादों होननायालाय जेनेबा गावसोर ट्रेनिं होग्रोगोन होनदों डाइरेक्ट खामानि जानाय नोगा बेफोरबायदिथ' जानाय नङा माने जास्त ओरैनो भायभाल' ला
दा भायभा ओमफ्राय बिदिनो कवालिफिक नायगोन आरोना
कवालिफिकेसनाथ' ओइद फासल' होनदोंदां ओइद पास बानोजायोनो ओइद पास होनजायो ओइद टाइम।
आंना बाय' डाटाया गोदानसो बानाय फिनांसिगोन दांलै।
ओ
बाय' डाटा यालाय मा डकुमेन्टसखौ साबमिट होबानो जायोना जेबो नङाना? ओमफ्राय बे फर्म मोनाबा आं मारै बाय' दाथा बानायगोन बिनि फर्म मोनाबा?
फर्म नांलाया खालि नों जेनेबा कम्पिउटार दखानाव नों बाय'डाटा माबानो होनबानो डाइरेक्ट जायो।
औ।
खोनाबाय?
औ औ।
कम्पिउटार दखानाव नों बाय'डाटा बानायनो होनब्लानो जाबाय आरो। जेनेबा
ओ बे आदा जोंस आदा जोंसांर मोना बानायगोना बानायथाय?
बिसोर जानोलै कारिगाव आवसो बान बेसेबां लायोथाय आंथ' मिथिला बुंनो हाला तिनालियाव थ' पन्सास थाखाल' लायोमोन।
औ कारिगाव आव बे माबाया बाजै बि फंबाया नो गोद दाम दाम लायोलै। खाथिया देरस' थाखा गाहाम लायो नरमेल माल उम।
देन जारथार मानसिया। गावखौनो एसे गोरों सानथारो ना मानसियानो।
ओ अफार द्राय जायो फाग्ला बेना। आस थाखा लायोबा थाखा मोननायखौ।
दखान फ्राबो दखान फ्राबो गैलाना आरो बांद्राय। कम्पिउटार गोरों बारा गैयाना कारिगाव आव जोंना दखाना औ। एसे खम समावनो बानायो मोन बेयो।
आदा जोंसारा ना?
औ मोजां मोनोमोन आंबो बेयाव बानायनो।
आ स्पिड जायोमोन बेनाव बानायनाया।
औ। आंबो सान दोंमोन मा औ आङो बो माने मास मोननैसो नायनाय जागोन नामा सानदोंमोन आंबो। मावनायनो सानदोंमोन आं मारै जायो। औ।
मोजांबाथ' बेनिफ्राय नोङो दस्रा नागिरबाय थादो। ना?
औ बेबायदिबो जायो औ जायोमोन औ।
दस्राखौ मावनो हायो नागिरनो हायो।
जेनेबा बियो
औ।
पारमानेन्टथ' नंला जेनेबा रेलवेआव मावदोंमोन कन्ट्रेकसुयेल। प्राइभेट।
नायनाय जागोन नायनायाहाय।
उम माने खामानिया दाबो स्टार्ट जाथनाय नङा आरो मानसि नांबावगौ होनदों। मोनसे वाट्सएप ग्रुप खुलि
औ।
नङाबा।
गामि एरिआयावना बेखार जायो टाउनावबा एसे बेखारद्राय जानाय नङामोन खोमा।
स्टार्ट जागोन होन्दों आरो ना बे खामानिया।
उम।
डिब्रुगरनिफ्राय गाखोबाय डाइरेक्ट होलांबाय जोङो ट्रेन गंसेया बबेसिम थाङो। बेसिम। जों ओरै कलेजनि लोगोफोर बांसिनानो मेक्सिमाम ज' होनाय जादों आरो जों दाख्लै हैनाय यानो। बांद्राय आवटनि गैयामोन आरो कलेजनि गोजामोन बांसिनानो साफा सानै दंमोन दंनायालाय। बे ग्रुपावनो बाय'दाटा
सानबैसे दं।
हो
सानबैसे दंबावो।
बेखौथ' बुंनो हाला जायखिजाया मानसिफ्रा मैयाबो हरदों। बाय'दाटाखौ। हरनायजागोन नोंबो हरनो गोसोबा औ।
बानायनानै हरजा नायगोन दे
अ'खे दे आंनो हरदोल'
औ आंहा मोनसेखौ गारबोनानै जारला जादोंलै खोनायाखै बेहाय मोनसे गुवाहाटिना गारबोनानै गाज्रि जादों
ए औ औ नोंना दा बिराद मोजां जाबायना नोङो बा औ औ औ बिदिनोलै एखनब्ला समाव मिलाया माथो खालामनो
फारमानेन्त जाबायमोन मिथिबाय दा
ओम
बे मा मा मोनलाय औ बे माबायाव थानो मोनबायमोन आं मा होनोमोनलाय
मायाव
एगजिबिसन बायदिया
एगजिबिसन बादि
एगजिबिसन बायदिया औ महलाव
मलाव ना
औ महलाव खालि बे नाम एन्ट्रि बेखौल' लिरनांगौमोन आंनाहाय इयो इयो इजिथारमोन गेटाव थादो फुङाव जेनेबा आङो रेजिस्टार लादो ओमफ्राय बेला एसेयाव रिस्टार लादो खोनैल' थेवबो ओरैनो थाला बायदो गेद खु खुलिनाय मानाय ओरैनो
बिदिनोलै हब्ला माथो खालामनो सम सम मिलायफ्लाङा होनलायनोसै
ओम
एसे थाबावनो रोंनायमोनब्ला नो
आं औ आं थानो ना मानो नं खादोंमोन
ओम ओरै माबानियाव नोङो ओरै माबानियाव बे टि सि सरखारनि माबायाव फैदोंमोन
ओ उम बेयावनो जारला खालामनाय जादों औ
जेबो खबरानो गैयादां ना
गैयालै नाङालै बेखौ मोनला जों
जारलासो होनो हायाबा मानो नों खुगासियोथाय ना?
उम आंहासो सब्बिस हाजार लस जाफैबाय। उम दा मेरला बारायबाय थाबायमोन। उम आरो थिप मोनोममोन ना फारा बे मानसि गिदिर गिदिरा मोजां वेलकाम खालामबा थिप होलाङो। सोरबा सोरबा।
औ औ आरो नै दासो सासे हरबावलायबाय नै बाय'डाटा हरबावलायबाय सासेबाव। बाय'डाटा सासे हरबावलायबाय होनदां आ ग्रुपआव।
उम।
हरगासिनो बिदिनो बयबो हरो।
आंबो हरनाय जागोन सेलेक्ट जानाय जायिया उननि बाथ्रा जागोन ने?
औ जेनेबा मानसियाथ' गोगोम नांगौ होनखादादों सेलेकखौथ' बिसोरो गा होनाय नङा माने जाथ थांदों बेखौ लाजोब खागोन बिसोरो। सोरबा सोरबा जयेन जानाय जायिनि खोथासो थाबाय बेयाव औ जेनेबा दा जाय सोर बाय'दाटा हरदों बिसोरबो औ बिदिबो जागोन औ।
उम
नायनोसै मा जायो सानदोंमोन आंबो एसे एक्सप्रेनस लानाय जागोन ना मा मावनाय होननानै सानदोंमोन आं।
औ।
माब्रै जायो खामानिखौलाय दानि एसे स्टार्ट जाबा हामसिगौ नंदोंमोन आं थाब स्टार्ट जाबा। होमबासो आइदिया मोनो ना
ओम मालानिफराय जागोन बादि बुस्थु आलाय हा?
दाथ' नैबे जुलाइ आगष्टनि गेजेराव जागोन बादिसो।
आगष्ट'नि गेजेरावसो जागोना जायोबा आंनि बाबो
बिदिबो जाहैनो हागौ जेन'ब बेनि बाय'दााथाखौ हरनानै दोनजायो बेनि गेजे नों माबा मोनसे मोजां अपसन मोनो नंङा बा नों थुंग्रोजायो बिथिंबो नंङा ओनबा?
औ औ।
माबाफोर प्लेनिं दंबावबा बिनि गेजेराव उम।
ओमफ्रायथ' उनाव बारायगोन ना बेबोथ' ना?
औ बारायनायनि चान्स दं औ औ खोनादों बारायनायनि सान्स दङ औ बिदिनो
औ मोजां माव औ रें आरो मोजां मावलांबाय थायोबा गोबाव मावोबा बाराय लांगोनों थांना
बे जोंखौ लेंहरग्राया माने बै माबानि दिबल्लायनिनो दिबल्लाय बर'खास मानसिया बेबो बेबो सिगाङाव बिदिनो माव ओमफ्राय दा मानसिया बारा गिदिरङा जोंनिफ्राय एसे देरसिन दिनो जागोन आरो दामाने बिदिनो बियो मेनेस मेन्नि खामानिखौ बेनो मावजोबो आरो मथा मथि दा
दा ए कम्पिउटार रोंखायोमोन दां एसे
औ मेनेजार जाहैबाय आरो बेयो दा बाय' दाथा बेखौबो बेनो लाखिदों बर'खासो मानसिया
औ
बिदिनो आदा गोमोनिफ्राय एसे देरसिन जागोन खोमा मानसिया ।
उम ।
बांद्रायबो गिदिर नङा थेख्ला क्लासनि मानसियाब गोजौ नङा ।
औ मावनायबासो रोङोलै मावनांगौ ओंखायनो जादा जाना ना लान मोन दावबासो लाय मोनलांबाय थायो ।
माबा कम्पानिनि नामा जे ओइस केे । बे कम्पानिनि आन्दारावसो जागोन माने बे । खामानिआ ।
ए बिसिनि कम्पानियासो बायगोन बेखौ ।
बे कम कम्पानिनि नामा जे ओइस के बे कम्पानिनि आन्दारावसो जों मावगोन आरोना औ जेनेबा कमपानियाव । खामानि मावहैनाय सिस्टेम जाहैबाय ब्रा बेयो । बिदिनो जाहैबाय । कम्पानिया जेनेबा ओरै रेडिमेदनिफ्राय बेनोथ' बिसोर कम्पानिया माने रेलवेनिफ्राय कनट्रेक्ट लादों जानांगौ नङा होमबा?
औ ।
बे कम्पानिया बे बे खामानिनि थाखाय मा दानलायनिसै ना दोनथ'नोसै ।
र' दोनजाबावो र' दोनजायो बाजि बाजिबासोआवसो दानांगौ बाजिबासो जाबासो । जोंनाव ।
औ अमा मोनजों रायलायनायदो औ दे होनबा ।